मा खालामदों फंबाय?
खालामनायानै दा आं ओंखाम संनोसो इसिङाव हाबफैहांबायमोन।
आयौ मा ओंख्रि संनो नागिरोखो नोंलाय?
ओंख्रिया जेबो गैया आलु फाजा।
ए बबेयाव दं नों दा?
आं दा सिफुंनि मावखुलियाव
सिफुंनि मावखुलियाव सोर सोर दङ?
आं दा थुंग्रि दं आं दं ओमफाय माखासेया बेलेगाव थांदों दस्रा दस्रा जायगायाव।
माबायावहाय नोंसोर सानैजोंल' दं ने?
उम
दा
औ दा जों सानैजोंल' दं।
फ्रायो सिगांनिफ्राय खुलि जेननाय। ओमफ्राय सोर सोरजोंहाय माबाखो
नालाय आं सा सानै साथाम मानसि जों रायलायखांबाय रायलायनायालाय
आदस
ओमफ्राय दंबावो।
सोर सोरजों दंबावो?
दंबावो माने बे रायलायनायजों रायलायजायो ओमफाय। दा जों बिनि। बेनि बागै बारा रायलायथ' जाया।
औ औ सानसेयावहाय सा साबेसेजों रायलायो साबे सानसेयाव?
आं बिदि रायलायखानांगौ दंनाय मानाय बिदि सानोबा रायलाय
ओम ओम ओम ओम।
मैया दाख्लैफोर ओरैनो थागासिनो दिनै रायलायलायबाय।
आंनाथ' नोंजोंसो सिगां।
आंजों। गिबि। खेबना आ फिसा दा मा खालामगासिनो नों?
थ दा गय जादों। ओमफाय दा खामानियावसो दं आंङो। ओम।
अ ओजोंहाय।
ओम।
खामानिया बेसिबांसो बाजियाव गयो?
जोंना आं दहाय से बाजिनिफ्राय हाबदों नालाय। दा जि रिंगासिम। आंनाथ' खामानिया रिंगानि हिसाब गैया नालाय। ओंखायनो। दा थांबा दाबो हाबायमोन आं खिन्थु मानसि गैया औ।
खामानि दंबा नोंजोंसो हाबनानै थाहैनांसिगोनलै।
खामानिया?
ओम।
खामानियाथ' र' जेब्ला मोनगोन अब्ला ओमफ्राय नै ओरै फारसेथिं नोंस्रा माबा जागोनलाय ना गोनो गोथो। नोंङो बेयावहाय जेनेबा आंजों मावफैयोबा नोंङो होजोंहाय माबा मोनसेफोर जायोब्ला। थांनो नुजाहैनो हानाय नङालैना
बे खौ सानोबा ओरै बेखौ सानोबा ओरैबायदि जायो मानेखि दा ओरैनो नोगोद जानला मोनला थानाय जागासिनो नालाय।
ओम।
माने बे थाखा फैसानि रां रांखावरिफोरनि गोनांथि जायो नालाय समाव दा देरबायबो नालाय जोंबो बिदि आरो
बेफोरखौ सानोबा रांखावरिनिबाथ' आंजोंहाय जेब्ला मानसि नांगौ जायो अब्ला आं लेंहरनो हागोन नाथाय ओरै फारि थिंजाय नायो- ब्ला माबा मोनसे बुंगोन नामा बिदिबो सानहरदों। उमुगानो-उमुगानो ओरैबायदि-ओरैबायदि लांबायलै नङाबा ओरैबायदि-ओरैबायदि सोमोन होनलायनाय जाया होमबा।
बिदिथ' बुंथावा
हो होम
ए गावनि नांगौनि थाखायसो थांनाय जायो नालाय
ओं मानसिफोरनि साननाय ना बायदिसिना सा-
बेखौ बुंजोबनो हाया जाहैबाय बिदि मोनसे थाहैबाय।
नों सिगाङाव बहायबाफोर मावखांबायमोन नामा?
थ' मावखाङाखै दै गिबि खेबसे जागोन।
आतसा बिदिसो हागोन हानाया लासैनो
जागायनायनिफ्रायथ' बिदिनो खामानिया बे थोरसि लथा सुनायनिफ्रायसो जाहैखायोना।
उम बेबो जायो उम मा जानायाथ' बिदिफ्राय जायो औ।
दायो-दायो बिदायाबो दखान होनानै दं नालाय ओमफ्राय दा बिदाजों लोगोसे थाफायो।
माने गावनि हारसिंनि जोंनिया
आ बै माबायाहाय नोंसि नोंनि एसे खरसाया। हा नोंनि खर'सायादा नैबे सनायाव माव- ग्राया नङा सनायाव मावग्राया नङा होमबा दखान होबाय बियो?
माबायाव बे बेंथल फरायसालि दैमानि माबायाव मा होनो केन्टिआव।
ए बेयाव थांबाय बियो?
औ
मा दखान होखो बेलाय?
बेनो केन्टिनाव।
गला।
जानाय लोंनाय बानाय, बिदिनो साहा गला।
साहा गला होबाय ने? गावहा सिं ना सोरबाफोर दं?
सिं।
उम
बायदोंना मादों होनो।
अ मोजाङानो।
उम दा ओरैनो दा नोङो मा मावना दंथ'यो बाव?
आङो?
औ खामानिनाय नोंना माबायदि?
आंनाथ' खामानिया एसे गिदिराव जाहांबायमोन। बांद्राय गिदिरथारबो नङा।
आतसा।
उम औ आं मावनायनि एसे गोजौसिनावमोन आरो आंना।
आ सनायावनो माबाखा जाखायमोन बे संग्रा खावग्रा जाखाबायमोन।
उम बेखौसो मिथिदो आं थोरसि लथा सुनायनिफ्रायसो सु रुसो खालामदों ना बेबो। उम होमबालाय नों माबाफोर मावगासिनो नामा दा?
आलु
बिराद गोदाव सोराव
हो?
माहोनदों?
ए सानैल' आलु फाजा एवनानै जानोसै।
उम जादो। जि दावराव। आंना रायलायनायानो थानो नागिरा रायलायनोनो हानो नागिरा जि दावराव खामानियाव सो दंनालाय उ औ
आं बारा दावराव खोना बावाखै दासो एसे खोनाफै फैहांदोंमोन फिसा फिसानो
ए नों खेल खालामाखै
ओरैनो जागोनदां
उम ओंखायनो खोनायाखै नों सोर सोरनाव हरखो हरनाया
ओमफ्राय नों हाथ' मावबादा जागासि नोना ओहो
माव बादा नङा मा मावबादा? मानि मावबादा?
दाथ' मावबादा जागासिनोना जेन'बा ओरैनि ओरैनि मावखुलिफोराव
औ
बेवहाय नोंहा थांनांगौ गैयामोन
ओहो आंहा थांनांगौ गैया बिदियाव थांबा दङमोन खिन्थु सोलाबाना नुहुरखाबाय सोलाबिखौ
औ आंबो थांदों माबायाव ओजों हाय बाव दङ
अबियाव
गावदां आव
आया या
दावरा खोरोमदाव जों थांफादों।
ए उम उम
आं बेयावनो तिफुंआव खामानि मावगासिनो बिखामोनना ओरैनो ए एम्फौ दोनग्रा न' लुदों ओमफ्राय दा हा सौफै गथ'वाखै हा सफैबासो जागोन खामानियानो
अ दा बिराद जानला स सोरजोंलैनाय खामानियानो र' र' आं दा हरफिनगोन दे खोनाबाय